औ हेलौ।
खोनादोंना आंनि भइसखौ क्लियार खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
मोजां ना खबरफ्रा?
औ मोजाङानो दोंथ'यो दा साननैसो ओ
ए आंना बो मोजाङानो। आं नोंथांजों आथिखालनि गाननाय जोमनायनि सायाव रायज्लायनो होननानैसो आङो फन हरनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय रायज्लायजागोन ना गाननाय जोमनायनि
औ औ रा-रायज्लायजागोन नोंथां।
औ आथिखालावथ' गाननाय जोमनाया बिराद मोनसे फेसन जाना फैबाय नङा होमबा।
औ नोंगौ।
गाननाय जोमनाय खौ‌ बिराद इम्परटेन्ट होयो दानि मानसिफ्रा बयबो आरो इम्परटेन्टबो होनांगौ माने ग गाननाय जोमनायानो मानसि बिखौ बिराद मोनसे ओ मोजां महराव होयो आरो। मोजां महर होयो। गोद ओ। गोदोनि मानसिफ्राहाय ओ गस्ला गानामोन जास्ट दख'ना गानोमोन। नङाब्ला गामसाल' बिदिल' गानोमोन आरो गोदोनि मानसिफ्रा। बिदिनो उनावहाय माथो दख'नाल' गानबा मोजां नङा माथो गामसाल' गानबा मोजां नङा सायाव माबाफोर होदेरबा मोजांसिन जायो बिनि उनाव फालि लाग्रा जाबाय लायनो। हौवाफ्राबो हिनजावफ्राबो बेयाव आरो साबसिन नुनाय जालायबायनो। हो माथो फालि लाबा मोज जां नुबाय बिनि उनाव सानबाय लायनो सोरबा हे गसला बाय माबा जोमग्रा जोमनि र' बिनि बागोना आ माथो मोजां नुदोलाय गस्ला गाननायावबो । औ ओमफ्राय दखना दख लोगोसे बिदिनो गस्ला गानग्रा जाबायनो । बिदिनो गामसाजों लोगोस ए ए ए गो गसला गानग्रा जाबायनो बिदिनो माने मोनसे मा फेशना माने देभलप जाबोदों आरो। गाननाय जोमनायनि जिथु फेसन । बे फेसना माने सान फा एफा बिदि डेभलप जाथ' खनसेनो जोङो गस्ला लंपेेन बिदि गाननो रोङाखै आरो खनसेयावनो।
औ औ ।
उमुग गाननायाव माथो मोजां उमुग खालामनि र' होननानै दिनै फैयै फैयै फैयै फैयै दख'नानि डिजाइनाबो आलदा आलदा जाबाय। हाजो आगरनो दाउ गरनो सिखिरि आगरनो हा । ओ मेन्थ'खा आगरनो ओ बिदिनो बायदिसिना आगर ओंखारबाय गामसायाबो बायदिसिना खालारनि ओंखारबाय माथो गोथां गाननायाव समायना नुदों माथो गोमो गाननायाव समायना नुदों माथो माबा गामसाखौ गुफु फुर गाननायावबो मोजां मोनदों बिदि मोनसे माने मानसिफ्रा फेसननि फारसे सानग्रा जाबाय आरो। खायनो बायदिसिना गाबनि गामसा ओंखारबाय बायदिसिना गाबनि दख'नाफोर ओंखारबाय गस्लानि खालार ओंखारबाय नङा होमबा?
औ नोंगौ।
बिदिनो फैयै फैयै फैयै दखनाखौबो बेलेग बेलेग आलादा दानि दानि बे बर' सिख्लाफ्रा जाबायदि दख'ना गानो गोदो बिदि दखना गानामोन । गोदोनि मानसिफ्रा फाथं बायदि गानोमोन । दखनाखौ दानि सिख्ला सि दानि हिनजावफ्रा दखनाखो बिराद मोनसे मडेलिं बिराद मोनसे स्टाइलाव गानो । बे स्ताइला माने बे बिराद बे फो एसे एसे एसे एसे डेभलप जायै जायै जायै जाय दिनैनि महर लाफै फैदों आरो । दख'नाया बिदिनो लंफेन्ट गाननो सोलोंबाय ओ बिदिनो ओ हिनजावफ्राबो लंपेन्ट गानबाय । फार्स्टआव मामोन लंपेन्ट गाननो लाजि माबा कुर कुरति गानोमोन। नङा होमबा। अ सुइजार गानोमोन कुरति गानोमोन बिदिनो फ्रक गानो बायदिसिना फैयै फैयै फैयै दिनै मोनसे बिराद हिनजावफोरना बयनिख्रुइ बांसिन फेशनेबोल ड्रेसनो हिनजावफोरना थायो आरोखि
आरो हिन्जावफोरनि ड्रेसखौनो बांसिन माबा ड्रेसखौनो बांसिन माने मानसिफ्रा गोसो होयो आरोखि हिनजावफोरनि मावनाय माबाखौनो बिराद गोसो होयो आरो आरो नांगौबो हिनजावफ्रा माने बिराद मोनसे मडेलिं माने हिनजावफोरा समायना इसोरनि सबसे समायनासिन दाजानाय जिथु जिब मुवा दङ। बे हिनजावनो आरो बे इसोरनि सबसे माने साकसेसफुल माबाया जिथु सोरजियानो जाबाय हिनजाव मानसियानो माने हिनजाव मानसि आरो हिनजाव मानसिखौनो ओंखायनो हिनजाव मानसिया मोनसे माने बिराद मोनसे माबा दङ माने जिथु समायना दङ। बे समायनानि थाखायनो आरो गावखौ समायसिननाय खालामनो थाखाय बायदिसिना फेसन ड्रेस ओंखारो दा नङा होमबा नोंसोरनो बायदिसिना रोखोमनि ड्रेस ओंखारो बायदिसिना ओंखारो ओंखारो ओरैबायदि मोजां मोजां ड्रेस मोनसे समाव काटा लागा ओंखारबाय। मोनसे समाव जिन्स लंपेनआबो खावसे जिलायनाय माबा- जिलायनाय आरो सेन्देलफोराबो आलदा आलदा आलदा रोखोमनि खिन्थु हौवाफोरना बेनो बे थायो खिन्थु हौवाफोरा बारा समायनायाव माबा नङा। फेसनाव बार न हिनजावफ्रा बांसिन फेसनेबोल जायो आरो मानसि दा नों- थांनि- मफ्राय आं मोन्थिनो लुबैगोन आरो माबायदि माने दानि मुगायाव मडेलिं गाननाय जोमनायनि मडेलिंआ माबायदि जाबोदो नों माबायदिखौ मोजां मोनो माबायदि गानोब्ला नों साबजानाय मोनो नों एसे फोरमायनो हा गोन नामा
औ औ माने दानि दानि जुगावथ' आथिखालनि जुगावथ' गोबां जेनेबा गस्लाफोराबो गोबां ग गोजौनि गाननाय गाहायनि गाननाय बेलेग बेलेक बेलेक बेलेग स्टाइल नि मोना। मोनोना जेरैहाय गोजौनि गोजौनि गाननायाबो मबेयावबा ओ फिथा थानाय फिथा गैयि बबेयावबा आखाइ थानाय मबेयावबा आखाइ गैयि बेबायदि मोना ओमबा? बिदिखो मानसिफोरा दानिया गोबां गोसो होयो आरो गाननायावहा ओमफ्राय मानसिफोरा गानोबो आरो बेबायदि गाननाय जोमनायफोरखो ओमफ्राय आं सानो आरो जेनेबा माने मानसिफोरनि मानसिफोरनि मेगनावहाय मानसिफोरनि नोजोराव माने मोजांखो नुनो थाखाय जेनेबा मानसि फोरनि मेगनाव मोजांखौ नुनो थाखाय जेनेबा मानसिफोरनि नुनायाव समायनाखौ नुनो थाखाय जेखो गानबोला मोजांखौ नु मोजां नुनांगौ बि खो जोङो गाननाया मोजां आरो ना जेनेबा खो गानबोला मानसिफोरा मानसिफोरनि मेगननि नोजोराब गाज्रि हैनायगोन जोङो बेखौ गानिया मोजां आरो ना। जोङो जेक खौ गानबोला माने मानसिफोरजों मोजां नोजोरजों नायजागोन जोङो बेखौ गाननाया मोजां होननानै आं सानो आरो ओमफ्राय आरो दा आरो दानि जुगावथ' हिनजावफोरजों हिनजावफोर गोबां कम्पिटिसनसो जालाय खाबाय नालाय आरो औ आरो गोबां आरो हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायाथ' गोबां ट्रेन्दिं सोलियोना?
ओ ट्रेन्दिं सोलो बोथोर सम लानानै ओं उम
जेनेबा बियो दसेनि थाखायल' फैनाय फैनानै आरो बेलेग मोनसे स्टाइलनिया फैलायसिगोन बेबायदि जाया होमबा औ बेबायदि बेबायदि जा यो आरो दानि जुगावहाय। सोर बेसां मबे मोजांखौ गाननो हायो सोर बबे मोजां मबे मोनसे दामिसिनिखौ गाननो हायो बेबायदि जाला बुंबाय आरो दानि जुगावहाय ओमफ्राय आरो गाननाय जोमनाय जेसांनो खान्दा गाननो हायो बे थांनो मानसि माने बेसां नो सेलबो जायो नंङा होमबा? औ बेसांनो ओ माने मानसिफोरनि नुनायाव मोजां बनायनो हायो बेसा बिद औ बिदिनो सेलबो जायो। औ ओमफ्राय ओमफ्राय आरो गोबां स्कार्टफोराबो खान्दाबो मोनो। गोलावबो मोनो गुसुंबो मोनो औ
टाइलनि थायो आरो। हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायफ्रा बुहुत मद देलनि माने बेखौ सम खाबुखौ नायनानै गाननांगौ आरोखि जे ड्रेसआ गाननाय जोमनाया मोजां गाज्रि गैया। रे मोग गाननाय जोमनाया मोजांङानो जोबखा। गासिबो खान्दायानो जा गोलावायानो जा मायबायानो जा मायबायानो जा दों मोजांङानो जोबखा खिन्थु नोंङो जेनेबा मा समाव माखौ गा-गाननांगौ बेखौ मोनथिबानो जाबाय आरो ज थेस्थ' नंङा होमबा? जेराव मा अ जेराव नोंङो दख'ना गाननोबा मानसिफोरा मोजां नुयो बेयाव बे जाय बे-बे खो बे समाव नों दख'ना गानदो अबाव बा फुजा जाबा प्रग्राम हाबा जाबा जेनेबा फुजा जाबाय अबावबा अबावबा फुजा जाबाय नंङाबा अबावबा नोंङो रिसिपसनाव थांगोन हा हाबानि रिसिब अबेबा जेनेबा मोनसे फेसटिभेल जादों बे फेटिभेलाव ट्रिडिसनेल ड्रेस साबसिन मोजां नुयो। है नों ट्रेडिसनेल गानबानो जाबाय। नङा होमबा नों जुदि नों जुदि अबेबा क्लाबाव थाङोब्ला अबेबा नोङो अबेबा मोनसे पार्टियाव थाङोबा, बेयाव नोङो खान्दा गानो गोलाव गानो मुथिंबा मुं थिंबा बा खावसेल' खोब माबानाय गानो बे गावनि आरो बे मोनसे समायो आरो बेयाव। बेयाव जुदि नोङो जेनबाद दख'ना लिं लिं लां लां गानना थाङोबा बेयाव नोंखौ समायनाय नङालाय।
औ औ माने।
सुइजाब सुइजार माबा ओ जांला जाथाब नोङो गोलाव लाव थाबबा नोंखौ लेथ्रा नुगोन बेयाव नङा होमबा। बिदिनो आरो नों समाव समाव नों गारि गाख बाइक। बिदिनो माने सम खाबु सम खाबु सुबिदा खौ नायनानै । ड्रेसखौ गानब्लानो जायो आरो औ औ किन्थु फ्रेस दा गाननाय जोमनाया मोजां गाज्रि जेबो गैया। नों गा समखो नायनानै गानब्लानो गासैबो गाननाय जोमनायानो मोजां
मिलायखायो मिलायजोबखायो।
औ माथ्र समखौल' नायनांगौ आरो, सम बबे जायगायाव मा गाननांगौ बबे समाव मा गाननांगौ बेल' आरो देह जाबानो जाबा जे दख'नाल' गाननांगौ लंपेन्ट गाननो मोना बे खोथा गैया नों अबावबा सि गेमाव बेरायनो थांबाय अबावबा मायावबा थांबाय बेयाव गाननो हायो। बे माबा सम आरो नायनानै नङा दा बे आरोखि औ उम। नै दा नै जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायनो
औ औ दे दे दे।